हेल' औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों
औ नोंथाङा दायो फ्रिमोन नामा?
औ दादा आं दसे सम थाखाय फ्रि
अ' नोंथाङा दायो फ्रिबा आं माने मोनसे खोथा लानानै फैदोंमोन आरो जेनेबा नोंथाङा सावरायनो हायोबा
अ ओ आदसा हाजागोन आङो
अ दा खोथायानो जाहैबाय माने जोंथ' दायो नुनो मोनो ना दानि जोंहा जुगावहाय गोबां गारि मथर मटर जोंहा दायो सालायनो मोनसै गोदोनि जुगाव जोंहा बिदि गैयामोन जोङो साइकेलफोरजोंनो सालायलाबायनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थांनांगौ जायोमोन बा थाबायनानै हान्थिनांगौ जायोमोन नाथाय दायो जोंहा सब खेथ्र'आवनो जोंहा गारि- मथर जाजोबसै जेनेबा लामा गाज्रियाव सालायनोबाबो जोंहा मोनसे बाइक बिदि थायो बा लामा मोजाङाव सालायनो बा बिदि मोन बाइक थायो बिदिनो फैबाय आरो दा बेफोरनि खेथ्रआवनो राय्लायनो होननानै आं नोंथांखौ खबर लानाय जादोंमोन आरो नोंथाङा रायलायोब्ला
आदसा औ आंबो बे गोदाननि बिखय बिथांजों सावरायनो हागोन आं जे हायो बेखौ आं बिथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनानै होनो होमबा
जागोन
आतसा जोंनाथ' माने दानि समाव जोङो माने गारि एबा बाइक जोंनि सबनि न'खरावनो था । खायो एबा जोङो समनिबो । मानसिफोरनि न'खरफोराव बेफोर गारि। बाइक बेफोरबो माने कमन जाबाय आरो माने गोरलैयैनो सहसयैनो नुनो मोनसै। दा बेफोरनि माने जों । होननो थाङोबा गोदो गोदो गोदाय जोङो । बेफोरबायदि सुबिदा गैयामोन जेरै दानि समाव जों मटर गारि एबा। बाइकफोर दङ सिगांनि समाव बिदि। सुबिदा गैयामोन मानो होनब्ला सिगां माने बा मानसि हारिया बादाय। डेभलप जायाखैमोन दानि समाव जोङो बहुत डेभलप जाबोबाय बेनि थाखायनो जोंना दा न'खर न'खर बा सुबुं सासे सुबुंनावनोगारि गुरा थाबाय थागोन जेरै माने सासे मानसिया अबाफोर थांनोबा बे बाइक बा मटरजों इजों थाङो गोदो सिगां माने अबा । जायगायाव थांनोबाबो थाबायनानै थांनांगोन एबा जोङो गराय गराइ गारि इफोरजों थांनांगौ जायोमोन दानि समाव जोङो इफोरखौ नांलायला जोङो गारि मथर बेफोरखौनो मोनजोबखायो आरो गोदो गोदाय । थ' जोङो साइकेलनिफ्राय नुबोदों फारस स्टारटिं आनो साइकेल जाग्रोदों जेरै जों साइकेलनिफ्राय जों गारि मथर नुबोदों दा बेफोरबायदिनो माने गोबां गोबां सोलायबोबाय दा मटर गारि जोङो नुनो मोनबाय बेफोरनि थाखायनो आरो सिगां। जोङो गारि बाइक नुखायामोन नालाय दासो माने । एबोललेबोल जाबाय आरो ओमफाय बि माने मोन मोन। बुहुत रोखोमनि दं दा दानि मथर गारिफोराबो जेरै लामा मोजाङाव थांनो । थाखाय जोङो बेलेग बेलेग रोखोमनि गारि लायो एबा बेलेग टाइपनि बेलेग‌। मडेलनि दारि लायो ओमफ्राय मोजां लामाजों थांनोबा जों बेलेग बेलेग टाइप । बेलेग मडेलनि जोङो गारि गुरा लायो इफोरबायदिनो गोबां बेलेग बेलेग मडेल मोनजोबो आरो जों इनि सायाव दा जोडों अबा हाजो हाला सलायनोब्ला जोंना मथर गारियाव गारि फोराबो एसे बेलेग जायो इफोरना टायारफोराबो एसे बेलेग जायो एबा बेनि हेन्देल एबा‌ ओम साइसफोराबो गारि गारिनि साइसफोराबो बेलेग जायो जेरै हाजो हाला मानखोनांगौ एबा गोजौ जायगाखौ मानखो होनांगौ बेफोरबायदिनि थाखाय माने इना टाइदफोरा एसे गिदिर ओमफ्राय बेफोरबायदि माने नुनो मोनो आरो ओमफ्राय लामा मोजां सालायग्राया जिखुनु ओ बे माने गोसा सालायजागोन लामा मोजाङावबा बियो गोसानि थाखाय माने गोसा खारनो थाखाय बाहायो। बेफोरबायदि बेलेक बेलेक टाइप थायो आरो जोङो दानि समावथ' गोसा गोसा माने स्पर्ट बाइक होनोबा ओ माने बा साबसिननिफ्राय साबसिन माने गोसानिफ्राय गोसासिन खारग्रा नुखायो
औ नंगौ।
आरो गारि गुराफ्राबो माने गोबां गोबां रोखोमनि दं जेरै हमना ला नोङो ओ पेसेन्जार बोग्राया बेलेग बा जोङो हमना ला पेसेन्जार बोयोबा मानसि ‌मो ओ पाब्लिकफोरबो बोयो माने गाखो होयोबा जोङो बास बेफोरखौ लायो अबेबा जोङो' न-न'खरैनो जों अबेबा गोजानाव थाङोबा जोङो। कारबो लायो आरो जोङो बेस इउ बि फोर लायो माने एसे बेलेक बेलेक टाइपनि आरो आरो दानि दानि गारिगुरियावथ' बहुद गोबां गोबां माने मडेल बा फिचार्स मोनो जेरै जोङो अबेबा लामा गोजान थांनोबा जोङो गोसा थांनानै जोङो थाब सहैनो हायो अबेबा जोङो हाजो हाला मानखोनाबो मानखोनोबो जोङो बेलेग मडेलनि बा टायारफ्रा गिदिर साइसनि जागोन एबा अबेबा गारिफोरनि पावारा माने बोलोआ बांसिन जा गोन बेफोरबायदि माने आरो गारिफोराबो माने ओ ओरै जों माल बुस्थु बोग्राबो दङ बेफोर जेरै ट्राक बेफोर माने बुरजा बुरजा माल बुसथुफोरखौ लांजायो बेफोरबायदि माने गोबां टाइपनि दं आरो दाथ' बिथां नङा होननायखौ एसेबाबो गोसोआव मोजां मोनदोंबा फोरमायफिननो हागोन
औ दा नोंथाङा आंनि सिगाङाव गोबां मोजाङैनो फोरमायहर ओमफाय जे जोंहा गारि गुरा गोबां मोजां दङ जेनेबा जों मानि थाखाय मायाव बाहायनाय जायो जों पेसेन्जार गाखोयोब्ला जोंहा बास दङ बा बेन्ड बेफोर दङ आरो जोङो बिदिनो न'खरैनो जों बबावबा थाङोब्ला बेफोरनि थाखाय जोंहा कार दङ जों लानो हायो बेफोरबायदि दा आं बिदिनो बिदि थ्रआवनो आं सानदों आरो जेनेबा जोंथ' दा जों गामियारि थायो जोंहा थांलाय फैलाय गोबां जायो जोङो खाथि खाला थांनो बा एसे खा गोजानाव थांनोबाबो जों सब समय सानफ्रामबो जोङो साइकेलबो लानो हाया बा जोङो मा होनोमोनलाय बेलेग दामि गारि बा बाइकफ्रावबो जों थांनो हाया जों बेफोरावहाय माने बिदि गामियारि जों आपडाउन खालामनो थाखाय थाखाय बेफोराव जों बिदिनो बाइक फिसाफोरखौ लानाय जायो जेनेबा हमनानै ला जों ग्लेमार बा स्प्लेन्डार जों बेफोरखौ लायो मानो होनबा बेफोरो सालायनोबो माने गोबां मोजाङानो थावबो बारा जाया हमनानै ला बोराय बुरि बोराय बा सेंग्रा सिख्ला गासिबो सालायनो हायो जोंहा बेफोराव माने सानफ्रोमबोनि सालायनांगौ नैेफोरो साबसिन जायो आरो आं नुनो नाय मथे औ ओमफ्रायो जुदि लामाया एसे गाज्रिब्ला हाखर हालाद बिदिनो थालाबायनाय नैबेफोराव नैबेफोराव एसे खस्थ' जाहैलायो आरो होमबा बेफोरावहाय जों बेनि थाखाय बेलेग बाइक थालायो दहाय नोंथांनि सिगाङाव फोरमायहरखाबाय जेरै हाजोआव मानखोग्रा बाइक थायो टायारफ्रा गिदिर गिदिर जानाय नै बेफोरबायदि बाइकानो नै बेयावहाय माने गाज्रि लामा फ्राव जों सालायनो हायो आरो बेफोरखौ जेनेबा हमनानै ला बेफोर था दाबो नोंगौ गोबां गिदिर जायो साखा गिदिर जायो आरो बेफोरना स्प्रिं फोराबो गोबां माने मोजां जायो स्मुथ जायो जों बारा मोदोम बेखौ मोना माने बेफोरबायदियावहाय सालायोबा जोंहा गोबां कमफरटेबोलबो जायो माने बारा खस्थ' मोना औ आरो नोंथाङा फोरमायहरखादों आंनि सिगाङावहाय बिदिनो फाखखा लामा बा मोजां लामायाव जोंहा सालाय बायनो थाखायबो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरै स्पिड खारनाय मानाय जों बेवहाय स्पिडनिफ्राय स्पिडसिम खारग्रा जोंहा बाइक दङ हाइवेफ्राव सालायनो थाखाय नङा होमबा औ दा बेफोरो जोंहा खरसाबो थाङो नाथाय जोंहा अबेबा गोजान लामायाव जों थिनो थाङोब्ला जों माने बिराद थाबैनो जों सहैनो हायो जों बेखौ नुनो मोनो
औ
औ जेनेबा जों गोजान लामायाव जों हान्थिनोब्ला नाथाय बे फोरो एसे दिग्दार होयो स्पिड खारग्राया मानो होनबा गोबां जों मोदोम सानाय मानाय बेफोरखौहाय जों खोनानाय मोनो माने एसे बारा खस्थ' माने बा कम्फर्टेबोल जाया आरो बिदि गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जोंहा आरो बेलेग बाइक थायो जेरै हमनानै ला जोंहा क्रुजिं बाइक होननानै थायो नालाय बेफोरबायदि थायो आरो जेनेबा जों आराम कम्फरटेबोलैनो बोराइसाफोराबो सालायनो हानाय सेंग्रासाफोराबो सालायनो हानाय बेफोरबायदि थायो आरो माने जों मा खालाम खामानियाव मा सिस्टेमनि मा धोरोमनि जोंनो बाइक बा गारि नांगौ जोंहा थाजोबखायो औ जेनेबा जोङो एसे फैसा खमै जों अबावबा थांगोन बेफोरनि थाखायबो जोंहा बारा फैसा गैया बा ओमफ्राय जों गोजान लामायाव हान्थिगोन दा बेफोराव जों बुंनो थाङोबा बेयाव जोंहा ट्रेन दङ जैनाहाय मानो होनबा गथै जोंहा अल इण्डिया खारो बेवहाय जोंहा गावनि गावनिनो लामा मोनसे पारफेक्ट लामा थाखायो फिक्स लामा थायो फिक्स टाइम थायो औ ओमफ्राय बेयावहाय जोंहा जों फैसा दाननाय बा टिकिट दाननाय बेफोरा जोंहा गोबां खमावनो जों थांनो हानायखौ जों खोनानो मोनो बा नुनोबो मोनो जेनेबा जों बेस्ट स्टेसननिफ्राय बै स्टेसनाव थांगोन जोंहा बिसोरनि फिक्स मोनसे प्राइस थाखायो जों बेखौ बारायनोबो हाया खमायनोबो हाया
औ
ओम जों बारा बिदि सोलायनायबो नुनो मोना जोंहा आरो दंबायो बिदिनो गारि गुरायावहाय दा आं ट्रेनखौ बुंबाय ओमफ्राय आर दङ हमनानै ला जोंहा एर'प्लेन बा हेलिकप्टार बेफोरबो दङ जोंहा खनसेनो सानसेफ्रावनो सौहैनो हायो गोबां खम समावनो जों माने मोनसे जायगायावहाय हान्थिहैनो हायो नाथाय बेफोरावहाय जोंहा रां रुफानिबो एसे खोथा फैयो मानो होनोबा जोंहा बेवहाय थाब सहैनाय खोथा नालाय गोजान लामायावहाय जेरै जों ट्रेनजोंहाय सान थामाव सहैनायहाय जों एर'प्लेन बा हेलिकप्टार जों सानसेयावनो सौहैनो हायो बेफोरखौ माने टाइम बासायनाय बिनि थाखायनो जोंहा फैसायाबो बारा माने बेफोराव जों थाङोब्ला टिकेटफोर दाननायब्ला औ दा आंथ' बुंनो सानो बे फोरनो आरो नोंथांनि
अ दाथ' माने जों गारि गुरा होनोबा जोंथ' दा खुनु माने ओ हिनजावबाबो हौवाबाबो सालायजोबनो हायो जेरै ओ हिनजाव हिनजाव फोरा बांसिन स्कुटि होननायखौ सालायो बिसोरनि थाखाय मोजां माने दख'ना एबा सारि गाननानैबो सालाय जायो ओरै बिसोर बाइक बा जोङो बेलेग हौवाफोर हौवासाफोराल' सालाय जायो बाइक फिायखौ आरो बेनि अनगा जोङो हिनजावसाफोराबो सालायखायो सलायनायालाय जों दाथ' मर्दार्न जुग गासिबो सालाय ना हायो आरो जोङो माने बेफोरखौ नुयो जे जोङो बाइक गुरा लायोबाबो जोंना माने खरसबो दङ मानो होनबा थाव सोनाय एबा जोङो मेनटेन खालायनाय बा सार्भिसिं खालायनाय बेफोरावबो गोबां बहाबा थाङो एबा जोङो मेन्टेनखौ मोजाङै लाखिनांगौ जोंनिनो आबदालि लाखिनांगौ जोंनिनो बुस्थु नालाय बेफोरनि थाखाय माने आबदालनि सायावबो सोनारो
औ नंगौ
दाथ' नों लादों होननानै जों बारा गाज्रिबो सलायजाया मोजाङै सालायनांगौ बेफोरबायदि खोथानो थायो आरो दाथ' बिथाङा ओ माने आं होननायखौ एसेबाबो
बोरै मोनदों बेखौ फोरमायनो हागोन
अ दा नोंथाङांनि सिगाङावहाय जे फोरमायहरबाय आं बेखौ खोन मिथिनो मोनदों आरो जेनेबा जोंहा गोदोनिफ्राय लानानै दासिम जोंहा सब खेथ्र'आवनो जोंहा हमनानै ला जों थाबायनाय बा खारनाय अबेबा गोजानाव थांनाय जोङो माने थाब सौहैनाय बा लामा गाज्रि बेफोर सब खेथ्रआवनो जोंहा गारि मथर ओंखारबाय स्कुटि बाइक बेफोर माने जोंहा सुबिद माने जों गोबां नुनो मोनबाय दङ बेयाव इफोरखौस जसे मिथिनो मोन्दों आरो नोंथांनिफ्राय गोजोननाय मोन्दों मिथिनानै
दाथ' समाव जाबोबाय होनबा एसेयावनो जों बुलायदोंसो खोमा?
औ दे जागोन।
औ